हेल' ओं।
औ हेलौ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां? औ खोनाद
औ औ खोना औ खोनाबाय दासो नोंथां।
नोंथां दालाय।
नै बिदिनो दासो ओंखाम जाखांनानै जेरायना दं आं। ओ ब्रयलारसोमोन नोंथां ब्रयलारजों आलुसोमोन नोंसोरहालाय नोंसोर जाखा जाखांबाय?
जों जाखांबाय जानाया आंबो।
ओ मा ओंख्रिमोन नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन जोंनाबो बेनो बयलार जों आलु भाजिमोन ओमफ्राय मोनसे दालि जहलमोन।
अ'!
औ औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रिमोन नोंथां।
अ'! बिदिब्ला आं नोंजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ'। बिदिब्ला खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथाङा माखासे मिथिंगायारि जाथायनि सोमोन्दै फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिबा बुंलायदोलाय
आ जे दाथ' जों बिदिनो गोबां जाब्रब जाब्रबथायफोर जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां जेरै जोङो होननो थाङोब्ला बांग्रिं मावनाय दैबानाफोर जानाय बेफोर बारफोर मैलाफोर जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ औ औ
जे जोंथ' नायनो थाङोब्ला आथिखालनि जुगावहाय बांग्रिं मावोब्ला बिदिनो गोजौ आथिखालनि जुगावथ' गोदोनि दिननि बायदि नंला नालाय नोंथां ज बिदिनो थुरि न'फोर नंला जे आजिखालिनि जुगावथ' बिदिनो गोबां गोजौ गोजौ बिल्डिंफोर थासेआरोना नोंथां
औ औ
बैफोर बिल्डिंफोरा हायो जेब्ला बैफोर बांग्रिं अब्ला बैफोर बिल्डिंफोराहायो बायस्रानो हमो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नगौ
द बिदिनो बारफोर मैला जानाय बारफोर मैला गुबुंले जानायाबो बेनो जे जे जोङो सुबुं माहारिया बाहायनाय जे मुवा बेसादफोर जे आथिखालनि जुगावथ' जोङो नुनो थांसै आरो ना नोंथां जे जों आथिखालनि जुगाव नुनो नुयो आरोना जोङो जे बिदिनो गिदद गिदिर कारखानाफोर निफ्राय गबोनाय उखोनदै जे गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुदै जे जोङो आथिखालनि जुगावहाय नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
जे जोंथ' बिदिनो बाहायनाय जे प्लास्टिक मुवाफोर जोङो सावनानै बैफोर बार फोरखौ जोङो गुबुंले खामो आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों खोनादों
जोङो बिदिखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां जे दैबाना जायोब्लाबो जोङो आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोनो जे गोबां बिदिनो खहा खालामो आरो ना नोंथां सुबुंफोरा नफोरखौ सिफायनाय जे बिफां लाइफांफोरखौ जों गुनाय जे हाजो गिसिखारनायफोरखौ जों। आ बिदिनो मोनसे मोनसे आरो ना नोंथां। बिदिनो दालांफोर बायनाय जे लामा खुरखानायफोर बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
खोनादोंना नोंथांआ।
खोनादों नोंथां खोनादों।
बिदिनो बांग्रिं मावोब्लाबो जोंङो हायो बिदिनो। बांग्रिं मावोब्ला जों हायो बिदिनो। न गोजौफोर बा बिल्डिंफोराव थानाङा आरो नोंथांमोन। जोंङो बिदिनो खुला। जायगा जे दंफां लाइफां गैयै एकदम बै दुब्लिफोरावहाय जोंहा थानांगौ आरो ना। उन्दुनानै बा जोंङो बे नफोराव। थानाय जे टेबोल बा बिसिनासिंफोराव थानांगौ आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बे जोंङो बिदिनो। बांग्रिं मावोब्ला हायो। जे जों बिदिनो गोबां जाथायफोरखौ जों नुनो थांङो जे बिदिनो गोजौ। गोजौ गोजौ बिल्डिंफोराव थानाय सुबुंफोरा बिदिनो गाव गाव गाव गाव जेब्ला जाय बैफोर निगोमाफोरावहाय जे थानाय सुबुंफोरा जेब्ला मोनानि सम बा साननि समावहाय थायोब्ला बै समावहाय बांग्रिं मावनानै होयोब्ला बै समावहाय बै न'फोराहाय बायोब्ला बैयाव थानाय सुबुंफोराहाय गावनि जिउखौ खोमाना लानायखौनो जों गोबां खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ।
उम उमह जे आं दहाय बुंबोनाय बायदिनो जायो। बिदिनो बार गुबुंले जानायाबो बिदिनो जोंनि ओ जे जोंनि बाहायनाय जे खारखानाफोर बेफोरनि उखुन्दै बेफोरबो आरो। लांदां बै खारखाना निफ्राय गबोनाय उखुन्दैफोरा जे दैयावबो बैफोर बैफोराव बाहायजानानै गारजानाय मुवाफोरखौ जोंङो दैफोराव गारोब्ला बै दैयाव थानाय जि जुनारफोराबोहाय गोबां बिदिनो थैलांनो हमो आरो ना आरो दैया बैयाव थानाय दैफोराबो गोबां खोनादोंना नोंथांङा।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
जे जोंङो जोंङो बिदिनो नायनो थांङोब्ला हायो। गोदोनि दिनफोराव बिदिनो बार गुबुंलेफोर जानायफोरखौ जों नुनो थांङामोन आरो ना नोंथां बांद्राय। ङ
औ औ औ।
ए जोंङो गोदो नायोब्लाथ' जोंङो बार गेबेंनायखौहाय। जोंङो हायो बांद्राय जों नुनो मोनामोन आरो नाथाय। थिखालनि जुगाव जोंङो बार गुबुंनायखौ जोंङो नायनो थांङोब्ला जे सुबुं माहारिफोरा बांसिन। बाय। आरो बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंनो थानो थाखाय जायगा नांगौ जाबाय आरोना नोंथां।
औ औ औ।
जायगा नांगौ जाबाय नालाय जोंहा बैफोराव थानाय। जायगाखौ जों जे बाहायि जायगाफोरखौहाय जोंङो जे बैयाव थानाय बिफां लाइफां। फोरखौ दानफायनानै जोंङो। खुला जायगा खालामबाय आरो ना दा लांदां जायगा खालामबाय जोंङो जेबो जायगायावहायो। न' बां। बिल्डिंफोर गायनानै जोंङो बेयाव थानो थाखाय हायो बेफोर जायगाफोरनि दंफां लाइफांफोरखौ। दानफाय नानैहाय। बिदिनो जोंना थानाय थायग्रा जायगाखौ खामबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
अ आरो जोंहा थाग्रा जायगा खालामबाय नालाय जोंङो हायो बैयाव थानाय बिफां लाइफांखौ दानफैनाय जे जोंनो बिफां लाइफांङाव अक्सिजेन होनाय बैफोरखौहाय जोंङो दानफायनानै लायोब्ला जोंनि बार गुबुं जानाया बैफोरनिफ्रायबो जायो आरोना नोंथां
ओ आरो जोंङो आथिखाल औ जोंनो बार आ-आरो जोंङो आथिखालनि जुगाव नायनो थांङोब्लाथ' जे बारगुबुंनायखौ जोंङो बिदिनो जे जों दिरहुननो दिहुननाय जे प्लास्टिकफोर आरो नोंथां जेरै मिथाय मेथाय प्लास्टिकफोर बा बैफोर औ मेथाइ प्लास्टिकफोर बा बैफोर बि माबा उम जे जोङो माल बुस्थुफोर सोनो प्लास्टिकफोर बैफोरखौ सावनाय उखुन्दैफोराबो जे जोंनि बे बारहावाफोराव गोरोबनानै थायो आरोना नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
जोङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोबा बांग्रि मावनाय बांग्रिं मावोब्ला जों हायो बिदिनो नुनो थाङो आरो ना नोंथां आं बिदिनो जोंफोर बायनायखौ आरोना आरो दै बाना जायोब्लाबो जोङो बि दिनो नुनो थाङो आर ना जोङो बिदिनो बिफां लाइफां थांफानाय दैे दहाय हामलांनाय बिदिनो बिदिनो जिब जुनारफोर बा मानसि दामसिफोर बेफोरावहाय लोमसावनानै थैलाबायनायखौ जों नुनो मोना होननानै
औ नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथाङाबो हायोब्ला ससे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां फंनैसो बुंना गुबैयै जोंहा मा होनो मिथिंगायारि जाथाय होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मिथियो जेरै माखासे मा होने मिथिंगायाव सोमजिनाय माखासे मा होनो जाथायफोरखौनो बुङो जेरै मिथिंगायारि जाथाय होनोबा जों मा बारहुंखा दैबाना सार सारअन्थाइ हा गिसिखानाय बायदिफोरखौनो जों मा होनो मिथिंगायारि जाथाय होननानै बुङो आरो बैफोर मिथिंगायारि जाथायफोरा जोंहा मा सम लायै सम जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने दैज्लां बोथोरनि समाव जों मा सार'थाय गावनायखौ माने बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो आरो जेरै मा हागिसिखानाय हा गिसिखायखौबो जों मा दैबानानि समाव जों बांसिन नुनो मोन- नाय जायो आरो हा गिसि खानायखौहाय आरो बांग्रिं बांग्रिं जायोब्ला जोंहा मा गोबां खहा जायो जों सुबुं माहारिया जेरै गोबां गिदिर गिदिर लुनानै दोननाय न' बां खारखाना दारिमिन बायदिफ्रा मा होनो सानसेनि गेजेरावनो जोंहा जोब- स्रांलांनो हमो आरो बैफोरबायदिनो बेबायदि मिथिंगायारि जाथायनि गोबां जोबखां लानायखौ जों नुनो मोनबोबाय आरो आरो बारहुंखानि बेलायावबो जोंहा मा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बारहुंखा जानाय मा होनो सुबुंनि न' बां बुखारलाङो थाङोब्ला आरो मा माखासे गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफ्रा मा होनो मानसिफोरनि न'आवहाय गोलैसिननानै जोंहा गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खोनादोंमोन खोनायाखै नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
बेबायदिनो जोंहा मा होनो दै बानायनि समावबो होनो दै बानाया जायोब्ला जोंहा सुबुं माहारिया आरो हथि हामला बोथोरनि थाखायना माने गोबां खहा जायो आरो। माखासे जों बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारि जाथाय जायो। जोंहा मानोे बारहावा एबा आबहावायाबो गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बे बादि लामा दिनथियारि आरो बाराय लांङोब्ला जोंहा मा जि जिउआव माने गोबां खहा जायो आरो देहायारि जेंनाफोर सोमजियो आरो जेरै बारहावानि गेबेंनायनि जाहोनाव जानाय माखासे बेरामफोर जेरै बुंनो थाङोब्ला अब्ला बिगुरनि बेरामानो जों गाहायै जों माने हमनो हायो गाहाय होननानै। बेनि अनगायैबो हारसिवनाय गगा मोननाय गुजुनाय जन्दिस बायदिफोरा माने आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोनाव जानाय। माखासे बेरामफोर आरो जोंहा बुंनो हायो। बिदि मा होनो मिथिंगायारि माखासे जाथाय जायोब्ला सुबुं आरो मिथिंगाजों लोगोसे जिब जुनारफोरा माने गोबां बिबांनि खहा जायो आरो मानो होनोब्ला सुबुं आरो जिब जुनार माहारिफ्रा मायाव थांनानै थायो होमबा जों मिथिंगायावनो मिथिंगाजों गोरोबनानै थांना थायो आरो। बुंनो थाङोब्ला जों मा सुबुं माहारि नोंथां बुंनाय बायदिनो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासेे फोरखौहाय मा होनो हां महरैहाय बोनानै थांनानै थायो आरो। आरो सुबुं माहारिया हगारनाय माखासे नाङै गेसफोरखौ जेरै कार्बनडाय अक्साइड गेस जायफोर गेसफोरा बिस गोनां बैफोर गेसखौहाय मा मिथिंगाया बोनानै लानानै एबा बिफां लाइफांफोरा मा होनो हां महरै बोनानै लानानै मा आबहावाखौहाय माने साखोन सिखोन खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि टाइमा जाबाय। बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां औ औ।